हेल औ औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङालाय दालाय माथो खालामना दं
नै आं आंहाबो इदिनो न'आव एसे जिरायनानै दङ ओंखाम ओंख्रि संखांनानै
औ औ आं नोंथांनाव फंसे बाथ्रासो नै आंबो ओरैनो दङ माने औ माने नोंथांनाव बर' हारिनि सोमोन्दै एसे सोंगौमोन आरो ना
ओं सों दे सों
माने गोदोनि बर'फोरा जे गानबोदोंमोना दख'ना जोमग्रा फोर बायदि बेफोराव बिसोरो माखासे आग'रफोर एरबोदोंमोनना
हेलौ ओं ओं खोनाबाय नेटआ नाङाखै मोजाङै ओं दासो खोनादों
माने बिदिनो गोदोनि बर'फोरा जे दख'ना जि गानबोदोंमोन ना बेफोराव माखासे आगरफोर एरदोंमोन आरोना बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बेखेवनानै होनो हागोन नामा?
एसे एनैखौ हागोन बांद्रायथ' हानाय नङा आरोना ए जे ओं जेरै हाजो आगर दिंखिया आगर ओमफ्रायो लाव बेगर दाउसा मो मोख्रेब बेफोर बायदि बायदि आरोना
औ औ जेरै हाजो हाजो आगर औ दाउथु गुथु औ औ बेफोरखौ नुनो मोनो आरो औ औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों
औ औ एसे एनैखौ मिथियो आरो
औ नोंथाङाबो सोंनोबा सोंनो हागोन माखास सोंथिफोर
नोंथाङा बे जि दानायाव मा मा नांगौ बेफोरखौ मिथियो नामा?
अ आं मिथिनायालाय बांद्रायबो मिथिया एफा एनैखौ मिथि
ओं एफा एनैखौ बुंफोरनानैनो
जि दानायावथ' बिदिनो ओ जेनथोर नांगौ जायो माखु ओ गराइ जेरै ओ माबा बायदिखौ मा होनो मोनलाय रासो
औ
बिदि नांगौ जायो आरो जेरै खायथाफोर ओम साल गानदैफोर बिखौ नांगौ जायो आरो औ औ जनो
औ मोजाङानो बुंदों थिगानो अ
ओमफ्राय नोंथाङा बे बर' हारिफोर बर' हारिफ्रा माने मा मा जायगायाव गोसारनानै दं बेफोरखौ बुंनो हागोन नामा?
अ बर' हारियाथ' माने आथिखालाव
औ आथिखालाव बबे बबे जायगायाव गावस्रांनानै दङ
आथिखालावथ' बर'फ्रा आसामाव दाब दाब जायगाफ्रावनो गोसारलाबायनानै दङ
ओ
जेरै आसामावथ' क'क्राझारफ्राव बाक्सा चिरां ओरै माबा दरं
ओम
लखिमपुर
ओ औ औ
बुरि बेफोराव गोसारनानै नायथो मोनो आरोना औ औ आरो बिदिनो आसामनि अनगायैबो जेरै ओ बांलादेशफ्राव त्रिपुराफ्राव बिदिनो गोसार लानानै थानाय नुनो मोनो आरोना औ औ
नोंथाङाबो कुइसन दंबा सोंनो हागोन आंनाव
अ अ नोंथाङालाय दालाय अबेयाव दङ
आङो नआवनो दंथयो दायो
नोंथाङा आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंगौमोन आरो दा
ओं ओं
माने गोदो गोदायनि बरफोरा गानबोनाय आरो आथिखालाव गानबोनाय माखासे दखनाफोरनि नामफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
ओं दानियाथ गोदाना बारदै सिख्ला बसुमतारि ओमफ्रायो बेबायदिनो बिबार ब्रेन बायदि बायदि रोखोम खोमनि ओंखारदों आरो ओ झुमका झुमखा दखना
औ औ आरो गोदोनिया नोंथां
गोदोनियाथ बे लावजि बिदन ओमफ्रायो माथा बेफोरखौनो गानो
औ औ जेरै दाउसा मोख्रेबफोर खाजा आगरफोर औ बिदिखौ नेना गानोमोन आरोना गोदो औ आरो दालाय गोदो गोदायथ फालिबोनाय बायदियै बर हारिया हाबाफ्राव मा दखना गानोमोन नोंथां
बर हारियाव दखनाखौ थावसिखौनो गानो
अ औ बियो मा गाबनि जायो मा गाबनि
गोजा गाबनि जायो
अ औ
औ
औ औ औ नोंथां जादों औ
ह
औ औ आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनो सानबावदों नामा नोंथां
आंनोथ नोंस्रा माने मा मा फिथाइ गायो नखराव मा मा मैगं गायो बे फोरफोरखौ बुंहोदो
अ माने फिथाइ
ओं फिथाइ सामथाइनि बागै मैगं थाइगंनि बागै औ
बिदिनो दैज्लाङाव भिन्दिफोर गायो
हम
सबाय बिमा
औ
बिदिनो जोगोनारफोर मैथा बांगाल मैथा गोजा जा खांख्रि गला बिदि गायो आरो ओमफ्राय मेसें बोथोरावबो बिदिनो सर मुलाफोर गायो लाइ लाफाफोर बिदिनो गायो आरो आलु जेरै आलुखौथ' बांसिनानो गायो नालाय
आलुआनोसै
ओ नों दाथ' आलुआनो सोलियोसै
नोंथाङा बे मेसें बोथोरनि नि मैगंफोरखौ माने माबायदि टाइपखौ जानो गोथाव मोनो
आंथ' मेसें बोथोराव बांसिनै लाइखौ मोजां मोनो लाइ लाफा बेसर बिदिखौ गोथाव मोनो आरोना जानो नोंथांनि न'खरावलाय मैगंफोर गाययोनो जाया
जोंहालाय बिदिनो भिन्दि गायो सबाय बिमा बिदिनो गायलाबायो
औ औ
ओ
औ बिदिनोसै
औ नोंथाङा बैसागुआव ओंखारगोना ओंखारा
ह
बैसागुआव ओंखारगोना ओंखारा
औ ओंखारो बिदिनो एफा एनै
औ
बोसोरसेजों बोसोराव खौ जायोना ओंखायनो रंजानो लुुबैयो आरो खौसे ज'नो बेथ' बर' हारिनिनो मोनसे देरसिन फोरबो नालाय माने बर'नि माने आसामनिनो जाहैबाय
ए
नोंथाङालाय ओंखारगिरि ओंखारा बैसागुआवलाय
बिदिनो ओंखारो ज' ज' सेंग्रा सिख्लाफोर ओंखारो आरो गामियाव
औ बोराय बुरैफोर गथ' गथाइ
नोंथांमोनहा मागोआव मा माबायदि फिथा जायो माने मा माबायदि टाइपनियो
हेल' मोजाङै खोनायाखै नोंथां
नोंथांमोनहा मागोआव मा माबायदि फिथा जायो होनदां
औ जोंहाथ' मागोआव बांसिनानो लारुसो सावो लारु माइब्रानि बिदिनो एनथाबफोर सावो सिबिंनि नालेंखलनि आरो बिदिनो एफा एनै दै सिथावबो सावो फखरि बिदिनो संनानै जायो आरोना
औ
बर' हारि नालाय बेनोसै आरो
हेल'
औ नोंथां औ नोंथाङालाय न'खराव माबोरै दङ
मोजाङानो दङ नै
ए
औ नोंसानालाय
जोंनाबो मोजाङैनो दंथ'यो दालाय बिदिनो गेजेरावनो
नोंथांमोनहा बिबार बागान दंना गैया
जोंहा एसे एनै दंथ'यो बिदिनो बिदिनो रसफोर जबा दं बिदिनो गेन्दाफोर दङ आं माखासे बिबारफोरनि नामखौ मिथिलाय लांला दंनायालाय दङ
औ
औ
औ
हेलौ नोंथां औ औ दोननोसै होमबा ना दिनै एसेयावनो
औ औ दे नों
दोनथ'नोसै खोमा औ औ दे उनाव लोगो मोनलायफिनसिगोन ना औ औ